जोन
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दा रै दंथैनोदां
औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि दं नोंथां।
औ अब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि फारसे सावरायसै। नोंथाङा ओ जेनेबा ओ मिथिंगायारि खैफोद जेनेबा बेयो मानि थाखाय जायो जेनेबा बेफोरखौ माबायदि खालामबा होबथानो हागोन बिनि बागै नोंथाङा एसे सावरायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां औ औ होनबा आं नोंथां जागायनोसै आङो आङो गिबि सावरायग्रोसै ओमफ्राय नोंथाङा उनाव फोरमायबानो जाबाय। औ जोंना मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला बिदिनो जोङो बांग्रिं दैबाना आरो सारन्थाइ गावनाय सुनामि जों बेखौनो मिथिंगाया खेर खैफोद खेर खैफोदा बिदिनो बोथोर लायो बोथोर फैबाय थायो। दा बिनो दैज्लां बोथोराव जोंनिया ओ दैनि बाना बायदिफ्रा जायो बेफोर माने मिथिंगायारि फैफोर मिथिंगाजों सोमजिनाय दैया मोनसे सम्फद नालाय मिथिंगायारि दा बेफोरो बानाफोर जायोब्ला माने जोंनिया बिदिनो गोबां धोन सम्पत खहा जायो। बिदिनो दंफां लाइफां जिब जुनार बायदिफ्रा गोबां खहा जायो माने जोंनिया बांसिन जिब जुनार बायदिफ्रा माने खहा जान हौमोन बिदिनो सोरनिबा आबाद फसल बायदि बायदि थारमाने गोबां खहा जायो बेनो
औ
दै बानाया माने एसे गिख्रांथाव महर लायोबा माने गासिबो बिदिनो जायगाफ्रा माने लोमसावजोबनो हांगौ आरो बे लोमसावनायनि जाहोननाव माने गासिबो दिनै जायगा जाय जायगायाव दैबाना जादों बे जायगायावनो बाला हामा जाजो बाला हामा जाबाथाय माने गासिबो हाफ्रानो बाला जाजोबो। बाला जाबाथाय माने बिदिनो दंफां लाइफांफोर जाला गासिबो जायगायानो गोरान जाजोबसिगोन बिदिनो जोंना दैबानाफोरनि थाखायनो माने बेफोर जायो आरो बालाहामा बायदिफोरा। बालाहामा माने बेफोरनि थाखायनो बांसिन जायो आरो जोंना गुबुन मोनसे खैफोद जेरै बांग्रिं बांग्रिंआबो बिदिनो जायो मिथिंगायारि खैफोद बांग्रिंआबो मोनसे। बांग्रिङा जुदि जायोब्ला जोंनियाबो बिदिनो दंफां लाइफां बिफां बिदिनो बायदिफ्रा मानेर बिदिनो बबेबा समाव बायो बिदिनो न'बां फ्रा न' बायखायोसै न' बां बायदिफ माने बिदिनो थै
जोबोद खहा जायो आरो।
ओम
बिदिनो न' बां फोरखौथ' बायानोसै बिनै सम्पतिनि गोबां खहा जायो बांगलिफोरजोंबो बांगलिजों हा गावनानै दै ओंखारनानै बिदिनो गोबां बिदिनो न' बिल्डिंफ्रा बायो बि बांसिन जिउ खहा जायो आरो थिग बिदिनो सनामियाबो मोनसे मिथिंगायारि खैफद सनाामिखौबो जों लैथोफ्राव जानाय बांग्रि माने लैथोनि दै माने बांरि जाउनाव माने एसे बुसावो बुसावनानै माने खाथि खालानि बिल्डिं एबा सोहोर माने बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो बे गोहोम खोख्लैनि जाउावनो माने बिदिनो खाथि खालानि टाउन बायदिफ्रा माने बिदिनो लोमसावनायनि जाउनाव मे गोबां सुबुं अनजिमाफोरा्रा थैनो गोनां जायो। बे बायदि माने गोबांनो माने बिदिनो सुनामिजों गोबां खहा जानाय जों नुनो मोनो आरो बुं मोनसै बिदिनो सारन्थाइ गावनाय सारअन्थाइ गावनायाबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद ज सारन्थाइ ओम मालाबा समाव बिदिनो जोंनि मोदोमफ्राव गोगलैबायोबा जों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। बिदिनो माने सारअन्थायाइया माने गोबां लाख लाख भलटेजनि सारअन्थाइ जायो नालाय गोबां सार्चनि जों बबेबा फोर औबाफोर जुदि दंफां गिदिरफ्राव गोलैबा दंफाङा थुख्रा थुख्रा जानानै बायफ्लेजोबखायो आरो अबा थिंफ्राव गोगलैबाबो माने जोंनाव नांफैदेरनो गिनांगौ आरो कारेन्टफ्राव गोगलैबा कारेन्टनि फैजोबो माने बियो जोबोद बियो थावना आरो बे सारअन्थाइ गावनाया
औ
जों बेनिखायनो माने जोङो सारअन्थाइफोरखौब्ला माने मबाइलफोरखौ जोङो नायनो मोना मबाइल बायदि फोर जों बाहायबाथाय माने बिदिनो मबाइलखौबो बोनो हागौ मा थिग जेनेबा आरो जोङो न'फोर बाहायनाय कारेन्ट फोरफोरखौ माने जोङो आखाय होन नाङा माने कारेन्टजों माने
औ
बिदिनो फैनो नागिरो खारनाय बायदिमोन
औ।
औ आरो बिदिनो जोंनियाव गोबां खैफोद दंबावो जोंना जोङो बेफोर मिथिंगायारि खैफोदा जोंखौ माने खैफोद लाबोयो दा जोङो बांग्रिंफोर जायोैबा जोङो गिबियावनो जोङो बैसां सिङाव हामना थानांगौ बांग्रिंफोर जायोबा आरो जोङो
औ।
सिगाङाव जोङो मेसेजफ्राव एबा निउसफ्राव जुदि मोनथिखायोबा जोङो एसे सांग्रां जा थाखानांगौ आरो दैबानाफोर जायोबाबो जोङो माने गोबां बिबांनि अखा अखा हानो नागिरदोंबाथाय जोंनाव माने मेसेज फैखायो एलार्ट फैखायो जेरै मबाइलफ्राव दानि दिनाव माने बांसिनानो मेसेज फैयो एबा निउसफ्रावबो खोन्थाखायो बेफोरखौ जोङो नायनानै जोङो एसे सांग्रां जाना थायोबा जों माने बेफोर खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो आरो बायसान्स जुदिबिया मावथारोबा जोङो बैसां सिंफ्राय एना थानो हायो। एबा जोङो लांदां जायगाफ्राव थानो हायो अब्ला जोङो न' नफोर बायसिन हायोबा जोङो माने जोंनि जिउआ बासायगोन बिदिनो माने जोङो सारअन्थाइफोर गावबावो माने जोङो न' सिङाव थानांगौ आरो सारन्थाइखौावनो बिदिनो जोङो लहा लुहिफोरखौ दांनो मोना बिदिनो कारेन्टनि फैनाय मबाइल चार्ज बायदिफोरखौ होनो मोना चार्ज सार्स बेरफ'जोबखायो माने चार्ज फिउस जोबायो खेबसे जोंनिथिंजायैनो बिदिनो जाखांबाय माने आथादिनो माने सन ग गावनाय गोबां खैफोद मोन गिदिर खैफद लाबोयो। औ दा होमबा नोंथाङाबो एफोरनि सोमोन्दै दसो फोरमायदो नामा?
बिदिनो नोंथाङाथ' माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै थांखाबाय अब्लाबो आं बुंनोसै। बिदिनो मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुंला बिदिनो दैबाना जानाय ओमफफ्राय बिदिनो बांग्रि मावनाय ओमफफ्राय बिदिनो सुनामि बिदिनो सारअन्थाइ गावनाय ओमफ्राय बिदिनो गोबां बायदिसिना जाब्रबथाय जानाय मानि बेफोरनो मानिे मिथिंगायारिनि जेनेबा। मिथिंगानिफ्राय जेनेबा सोमजिनाय आरोना बिसोर गासिबो मिथिंगायारि खैफोद माने। माने गिबियावनो दैबाना होननानै बुंबा बिदिनो दै बानाया मानि गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जायो बिदिनो गोबां दै बाना जायोब्ला मानिे गोबां खहा जायो जोंनिनो खहा जायो। माने जोंनो फारसेथिं माने अखाखौबो नांगौ जायो जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर दाथ' माइ गायनायनि बोथोर। मानि दाथ' जोंनो अखानि गोनांथि जायो बिदियाव माने माइ गायनो नि थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो नालाय बेफोरो मानिे खायसेथिं मानि बारा माने अखाखौ माने नांगौनि बाराबा मानि जेरै नांगौनि बाराबाथ' माबा एसे जेरै आलदा जेनेबा जानायफोरावबो जेनेबा नांगौनि बाराबा नांगौ जेनेबा जानायनि बारा जेनबा जानो हालाबाथ' जेनेबा जोंथ' जानो हायखौ जोंथ' जेनेबा ज हाया जेनबा थुसुमबाब ज हाया जोंथ' उदै बुंखाबा आरो। थ' बेबायदिनो जेनेबा नांगौनि बारा जेनेबा नांगौ बिबांनि जेनेबा अखा हायोबा जेनेबा गोबां अखा हायोबा मानि दै बाना जायो आरोखि ना बिदिनो। फ्राय बेबायदि दैबाना जायोब्ला मानि गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां बिफां लाइफां ओमफ्राय गोबां न' बां मानि बेफोरो बुखारलांजोबजायो आरो ना दैजों ओमफ्राय बिदिनो दैफोर जेनेबा बबेबा खाथिजों जेनेबा दै बोहैलांनाय दंबा बेफोर दैयाव बिफानि बिबांजों बांनानै मानि जेनेबा बोहैलांनाय दैमा दैसाफोर बेफोरबो मानि दैनि दाहारा माने गोबां स्पिडसिन जायो आरोखि ना माने खरासिन जायो अखा गोबां हानायजों इसेबां दाहार जायो इसबां हाखखौ खुख'नानै माने बेनो माने दैया उसिफावनानै माने बिदिनो खाथि खालानि गामि ओनसोलाव बिदिनो थांनानै गोबां खहा खालामो आरोखि ना बेजों लोगोसे दैबाना जानायजों गोबां बिदिनो खहा खालामनायजों लोगोसे बििफां लाइफांखौ खहा खालामनाय बिफां लाइफांखौ सिफायनाय बेजों लोगोसे मानि गोबां जिब जुनारफोरखौबो माने बुथारलांनाय जायो आरोखि ना ज जेनेबा सुबुंरियाथ' जेनेबा थां बासायनो हाबाय खुरुमखुम जेनेबा बास दङ जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो जिब जुनारफोराथ' जेनेबा। बासायनो रोङा जेनेबा दावनोबो रोंलाबाया बारा जेरै मोसौफोर बेफोरथ' गिलिर जायो बेफोर मानि बेफोरनि जाउनाव दैजों होसिनजानानै माने थैनो गोनां जायो आरोखि ना ओमफ्राय बेनि उनाव मानिे आबहावायाबो गुबुंले जायो ओमफ्राय। बिदिनो मोसौ जिब जुनार दाउमा सैमा बोरमाफोर बिसोरबो थैजोबनो गोनां जायो। माने गोबां खहा जायो आरोखि ना मिथिंगायारि खैफोदा ओमफफ्राय बिदिनो बांग्रिं बांग्रिं होननानै बुंला जोंथ' मिथिखायो बांग्रजों आथिखालाव माबायदि बांग्र मावनायनि जाउनाव माबायदि सुबुंफोरा थैगासिनो माने बांग्रिं मावनायनि गिबि जानो जाहैबाय मानिे अर्गें जेनेबा अर्गेंक हाजो बेरफ्रुनाय मानि बेफोर गोरा बेरफ्रुबा मान हाफोरा मावनाय बेफोरनि जाहोनावबो जानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला बांग्रि मावो अब्ला गोबां बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिं बायनाय ओमफफ्राय बिदिनो हा गावस्रानाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनो नुनोबो मोनो ओमफ्राय बिनो बिदि बांग्रि मावोबा बिल्डिंफ्राव थानाय सुबुंफोर बेफोरो बिल्डिंजों बायफानानै गोबां थैोननो थैफानांगौनि थैनांगौ जायो थैनो जेनेबा थैया होनाबाबो जेनेबा थैनो गोसो गगयावबो बिदिनो बांग्रि मावनायजों बिदिनो न' गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरजों होसिन जानानै थैनो गोनां जायो ओमफफ्राय बिदिनो बेफोरनिफ्राय जेनेबा रैखा खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव जेनेबा दैबानाफोर जायोबा जेनेबा जोङो गोजौ बििफां लाइफां जेनेबा गिदिर फिफां गोजौ बेफोराव थानांगोन ओमफफ्राय बिदिनो बांग्रेमफोर मावोबा जेनेबा जोङो टेबोल सिं सखि सिंफोराव जेनेबा जों थानांगौ होनोमबब्ला अब्ला जोङो एसे बासायनायनि जेनेबा चान्स थायो माने थैनायनिफ्राय माने बारग'नायनि सान्स थायो आरोखि ना जेनेबा ओ बिफांना जेनेबा न' बांफोर बायोबाथ' जेनेबा दडाइरेक्ट होसिनाय जायो आरोखि ओमफफ्राय बेफोराव सौखि एबा टेबोल सिंफ्राव हाबनानै थायोबा जों एसेबाबो संरैखा जायो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो आबहावा जेनेबा गोबां जेनेबा सुनामि सुनामियाथ' दैयाव जायो गिदिर गिदिर लैथोफोराव बे फोरावबो जेनेबा जाहाजफोर खारोबा मानि माने बेयो फाखन फाखनबो बुङो बर'आव जेनेबा फाखन जानाय बेबो माने बे सुनामिफ्रा जेनेबा फायख'ननानै माने जाहाजफोरखौनो माने सिङाव लाङो आरोखि ना माने ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय जेनेबा जों गावनो गाव सिगां सिगांग्रो मानि लैथोफ्राव दावबायनायनि सिगां सांग्रां जाग्रोनांगोन मानि लैथोआवबो दसेनो मा जायो मा जाया बेफोरो जाब्रबथाया माने दसेनो मा जायो मा जाया बेफोरखौ जों रावबो जेबो बुंनो हाया ओ ओमफ्राय बिदिनो सारअन्थाइ सारअन्थाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो सारअन्थाइया बिदिनो अखा गोबां खोरोमोब्ला जायो बिदिनो जोमैजों जोमै सौग्रावलायनानै मानि अखा खोरोमनाया मानि कारेन्ट सर्ट बा कारेन्ट बायदि जायो आरोखि ना बियो ओमफ्राय बे बांसिन बिफां लाइफां गोनां जायगायाव माने गावो बियो जायनि जाहोनाव जों गोबां अखा हायोबा जेनेबा सारअन्थाइ गावोबा माने बिफां लाइफांफ्राव जों था- थानो नाङा मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफांखौ मानि जे जाय जे गोथां बुस्थु बेखौ माने बांसिन कारेन्ट जेनेबा सारअन्थाइआ गावो आरोखि ना बेफोरनिफ्राय जों रैखा खा खालामनो थाखाय गावबाागाव न'फ्राव थानो नांगौ सारअन्थाइ गावनायफोराव बेफोरबायदियाव माने जों न' सिङाव थानो नांगौ आरोखि ना नोंथां अब्ला औ नोंथां
समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा जों दोनथ'लायनोसै
औ दोनथ' जासिगोन नोंथां
उ